खोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ ओ अब्ला जोङो दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
औ।
ओ नैबे आयदायानो जादों जे दावबायनाय।
औ।
ओरैनो जे दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ जों बुजिनो मोनो जे जे दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन मोनसे दा ओ दाबसे जायगासिम दावबायनाय।
औ।
ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ बेयो जोंनि सुबुं माहारि- बेनि थाखाय ओ मोनसे जोबोद गोनांथार होननानै जोङो बुंनांगोन।
औ।
दा नैबे दावबायनाया जोंनो जे नागिरनाय सोलोंनाय, साहस गोनां आरो गावारि जौगानायनि दावबायनाय ओ बायदिसिनाफोरखौ ओ जोंनिसिम रंजानायनि मोनसे ओ बिथा महरै होफैयो। दा नैबे दावबायनाया जोंखौ मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायनो खाबु होनायजों लोगोसे जोंनि जे हारिमुफोर बा जोंनि बायदिसिना ओ थासारिफोरनि सोमोन्दै सोलोंनो ओ गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमनो, बेजोंनो लोगोसे जिउनि था थाखाय थालांनाय जे गोसोखांथि ओ बानायनो थाखाय जोंखौ खाबु होयो। जायनि गेजेरजों जों ओ इयुनाव ओ जोंनि जे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव एबा जोंनि फिसा फिसौ ओ बिसोरनो जे जोंनि जारिमिन ओ नैबे जारिमिननि सोमोन्दै जों इयुनाव खिन्थानो थाखाय ओ खाबु मोनो। जों गासैबो जि फरायसालि, खामानि आरो बिबानफोरजों ओ बुंफबनाय मुखुब जिउ होननानै जोङो बुंगोन जेहेथु जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ माखा- माखासे मानि खामानिजों ओ बुंफबनानै थायो। बेफोरखौनो ओ माब्लाबा समाव जें गोसोखौ रंजानाय लानो थाखाय थाखाय जि दावबायनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा ओ जों एखे गोजाम रुटिनजों मेंनाय जायो, नारसिन जायो। एबा बोर जायो। दावबायनाया जोंखौ ओ जोंनि गोसो आरो सोलेरखौ रिप्लेस खालामनो खाबु होयो। जेरैहाय आं ओ बावैसो सिगां बुंदों। जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआ ओ माखासे मानि खामानिजों ओ मुखुब जानानै थायो। मानि ओ नैबे माखासे मानि खामानिजों जि मेंग्लिनाय एबा जोंनि मेन्टेलि ओ खस्थ' मोननाय ओ नैबेफोरखौ ओ जोङो रिप्रेस खालामनो थाखाय ओ रंजानो लुबैयो रंजानाय लुबैनो थाखाय ओ जों दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ गोजोन्नायखौ मोननो थाखाय दावबायनाय जायो। ओ नैबे दावबायनाया जोंखौ ओ गोदान गोहोजों आबुं खालामो। आरो बांसिन थुलुंगाखांनाय आरो फोथायथिजों ओ जों जा मावो दा बेखौ मोनफिननायाव जोंखौ मदद खालामो। बेबायदिनो जि जों जेरावबो थाङो ओ बेयाव खिन्थानो थाखाय गावबा गावनि सल' थायो। जेरैहायां आं आं बावैसो सिगां बुंदोङो। ओ जों जेखि जाया जायगायाव दावबायामानो ओ बेयो जोंनि थाखाय थाखाय गोसोखांथि जानानै थायो बेबायदिनो माखासे जायगाफोरा मिथिंगायारि समायनानि थाखाय मुंदांखा जेरै हाजोमा, दैमा, अरन, लैथो, आरो दै बाज्रुमफोर गुबुन माखासेफोरा जारिमिनानि जारिमिनारि नेरसोन गोजाम थानसालिफोर रैगाथुमसालिफोर खरं आरो हारिमुवारि फोरबोनि थाखाय मिथिजायो। बेबायदिनो जे मिथिंगायारि थावनि होननानै बुङोब्ला गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोननो हायो होननानै आङो बुंनो हायो। नैबेफोरखौ ओ मिथिंगायारि थावनिफोराव ओ दावबायनायनि ओंथियानो जादोङो जों गोसोखौ ओ रंजानाय लानो थाखाय माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखाय आरो मिथिंगानि सोमोन्दै बायदिसिना बाथ्रा मोनथिनो थाखाय जोङो दावबायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जे नेरसोन, जारिमिनारि नेरसोनथि जायगाफोर, नैबेफोराव जों बिनि गोदोनि जि जारिमिन माने बेफोरखौ मोन्थिनो थाखाय जोङो दावबायनाय जायो। बेबादिनो जे दावबायनाय नैबे दावबायनाया मा जाहोननि थाखाय गोनांथि होननानै नोंथाङा सानो?
ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार दावबायनाया जोंनि फोथायथि आरो उदांस्रिखौबो बांहोयो दावबायनाय समाव जों सोलोंनो सोलोङोदि माबोरै जोंनि समनि थि थि खालामनो जोंनि रांखौ माबोरै सामलायनो सानस्लाबै जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो आरो गोदान आबहावाजों गोरोबनो हायो माब्लाबा माब्लाबा जों गोबाव जानाय गाज्रि बोथोर एबा गुबुन दावबायनायनि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेफोर थासारिफोरजों मोगा मोगि जानाय जानाया जोंखौ गोरा बांसिन धोरजो गोनां आरो बांसिन बिबान गोनां खालामो। दावबायनायनि सोमोन्दै गुबुन मोनसे मोजां बाथ्रायानो जादों बेयो न'खर आरो लोगोफोरखौ खाथियाव लाबोयो जोंनि मुखुब जिउआव जों गोबां समावनो बै मानसिफोरजों थोजासे सम मोननो हाया। जायफोरखौ जों मोजां मोनो दावबाय नाया जोंखौ गोजोननि बुब्लिफोरखौ रानलायनो, फट' लानो जयै गोथाव जाग्रा आदारनि रंजानाय लानो, आरो गोमो थाव गोसोखांथि बानायनो खाबु होयो जायखौ जों अरायबो गोसो आव लाखियो। दा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नों जायफोर बाथ्रा फोरखौ बुंदों ओ बेफोरनि थाखाय जि दावबायनाय दा नैबेयो जोबोद गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो बेफोरनि अनगायैबो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि सोलोंनायनि साबसिन राहा होननानै जोङो बुंनांगोन जिहेथु बायदिसिना जायगा दावबायनायनि गेजेरजों जों बायदिसिना बाथ्राफोरखौ खौ सोलोंनो खाबु मोनो। अदेबानि ओ बियो जोंखौ बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरोङो जायफोरखौ रावबो थाखो खथायाव जोंखौ आबुङै दिन थिनो हाया ओ जायफोरखौ जों जोंनि थाखो खथा एबा फरायसालिफोराव जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनो मोना। बेफोरखौ जोङो जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ सोलोंनो थाखाय खाबु मोनो। दा बिदिनो जेब्ला जों गुबुन गुबुन हादोरसा एबा हादोरफोराव थाङो अब्ला जों बिसोरनि राव आसारखान्थि दोरों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय आरो फोरबोफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो ओ जायफोरखौ जों ओ जोंनि थाखो खथायाव ओ जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय ओ मोनथिजोबनो मोना। जों हमदांनो हमोदि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमै थांना थानो हायोब्लाबो जों गास यैबो एखे मिजिं सिमां आरो मोनदांथिफोरखौ रानलायो बेयो गुबुन गुबुन बेकग्राउनडनि सुबुं फोरनि गेजेराव मान अननाय आरो बुजिलायनाय सोमजिहोनायाव मदद खालामो। ओ अब्ला नोंथाङा जि बावैसो सिगां म' ख'नाय जे मिथिंगायारि ओ दावबायथिलि एबा जारिमिनारि नेरसोननि दावबायथिलि माने बेफोरनि ओ मोननैसो मुं लानो हागोन नामा? जायफोर दावबायथिलि नै बेफोरो मिथिंगाजों बुंफबनाय आरो जायफोर दावबायथिलि जायफोर ओ जारिमिनारि नेरसोनथि दङ'।
उम मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगा बेफोर जाबाय शिलं दार्जिलिं बेफोर आरो अरुणाचल प्रदेश बेफोर बेफोराव जोङो हाजो हाला बेफोर बिफां लाइफां बेजों लोगोसे दैमा दैसा बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो जारिमिनजों बुंफबनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनानो उम दा मिउजियामफोर बेफोराव थां थांनो हायो।
औ।
ओ जेरै कलाखेत्र बेफोराव
ओ नोंथाङा जि दावबाय थिलिफोरनि मुं मख'दों थारैनो जोबोद मोजां ओ नाथाय जोङो सानफ्रोमबोनि दावबायारिफोरा माखासे बिबानफोर थायो ओ बेफोरो जादों ओ जों जेब्लाबो ओ रैखाथियै मान होनानै दावबायनांगौ। जों ट्रेफिक नेमफोरखौ मानिनांगोन जोंनि बेसादफोरखौ जोथोन लानांगोन। जायगानि दोरोंफोर आरो आसारखान्थिफोरखौ मान होनांगोन आरो जेरावबो लोगो हमज्लायनो बिसोरजों ओ गुरै आखु दिन्थिनांगोन। जों माब्लाबाबो दावबायारि जायगाफोराव प्लास्टिक एबा दाखोर दाला गारनो नाङा। बेनि सोलाय ओ जों जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो हाग्रानि जिब जुनारफोर खौ रैखाथि होनाय दै रैखा खालामनाय आरो गुबुंले आबहावाखौ होबथानानै बा ओ आबहावा मोजां दावबायनाय बुल खालामहोनांगौ आथिखालाव जोंङो नुदोंङो जि टेक्न'लजिया दावबायनायखौ जोबोद गोरलै खालामबाय। ओ जों अनलाइन टिकेट खालामना हायो हटेलनि खोथाफोरखौ अनलाइन रिजार्भ खालामनो हायो डिजिटेल मेपखौ बाहायना जोंनि लामाखौ नायनो हायो बोथोरखौ नायनो हायो आरो न'खरजों लोगो लोगो रायज्लायनो हायो बिरोंदामिना दावबायनायखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन सुबिदा गोनां आराम गोनां रैखाथि गोनां खालामदों। ओ दावबायनाया मोनसे हादरनि रांखान्थिखौबो बांहोयो होननानै जोंङो बुंनो हायो। जिहेथु दावबायारिफोरा हटेल रेस्टुरेन्ट हान्थामेला सिबिथाय आखाय सिल्पनि गलाफोर आरो टुर गाइड बायदि जायगानि फालांगिफोरखौ मदद खालामो ओ जायनि गेजेरजों ओ दावबायनाया बांलांगोन एसेबांनो बियो साख्रि सोरस्रि एबा मोनसे ओ दावबायथिलिनि जे रांखान्थियारि ओ बिथा नैबेखौबो गोख्रों खालामो होननानै जोंङो बुंनो हायो। औ। अब्ला जों गोबां बाथ्राखौ सावरायबाय जोंनि सावरायनाया नैबेखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा?
औ।
दे